हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों औ।
औ नोंथाङा ओरैनो फ्रि दंबा आं माने फरायनायनि रायलाय साननानै नोंथांनो जादोंमोन आरो
औ रायज्लायजागोन दे फ्रियैनो दङ आङो।
अब्ला नोंथाङा माने जेनेबा जों फरायोबा मा मुलाम्फाफोर मोननो हायो बा फरायाबा मा मुलाम्फाफोर मोननो हाया बेफोरखौ एससे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ माने फरायनाय होनोब्लाथ' जेनेबा फरायनाया जोंनि ओ बयनिबो थाखाय गोनांथिखा एसे एनैखौ जोङो रोंखानांगौ। आथिखाल ज गावथ आरो कम्पिउटारनि जुग बा मबाइलनि जुग जाहैबाय नालाय, फरायनाया गोनांथार जाहैबाय। औ ओमफ्राय फराय फरायनायाव माने गासैखौबो जोङो मिथिनानै मोनो नुयैखौबो जोङो नुहुरफिनो फरायनानै जोङो मिथियैखौ मिथियो आरो। से जेनेबा जोंनि गोदोनि जारिमिन हिस्टरिक केलखोथाफोरखौबो जोङो मिथिनो हायो
औ
औ
दा नोंथाङा ओरैनो बेसिबांसिम फरायनाय जागोन
आङोना
औ
औ आङो डिग्रिखौल कमप्लिट खालामदों
औ दा ओमफ्राय नोंथांमोननि नोंथांमोननिथिं फ्राय बर' मिडियामफ्रा बांसिन ना ओरैनो इंलिस मिडियामफ्रा बांसिन
ओ जोंना नोगोराव थानाय मथे दायो बर' मिडियामयानो गैया जोंनि खाथि खालायाव सब इंलिस मिडियाम थेवबाबो आङो माने ओ बे टाउननिफ्रायनो बा नोगोरनिफ्रायनो साइकेल सालाय सालाय थांनानै ओ बर' मिडियामावनो फरायहैयोमोन आरो ओमफ्राय कलेजाथ खाथियाव बर' मिडियाम आनो दङ कलेज बर' मिडयाम आवनो फरायदों आरो स्कुलाबो ओमफ्राय लानायाबो बर' मेजरानो लानानै फरायदों औ ओमफ्राय नोंथांनि बायदिबा जेनेबा मा सानो फरायनायखौ लानानै
जेन बा आंनि बायदिबाबो आथिखालनि जुग गाव बुंनो थाङोब्ला फरायनाया मोनसे गोनांथार जानानै फैबाय जोंनि नि थाखाय जिहे तु जोंहा फरायनाय गैयाब्ला दिनै खामानि फिसा मोनसे मावनो ब्लाबो मोननो थांनो नागिरा बुंनो थाङोब्ला सो-सोब जायगायावनो दिनै सोलोंथाइ बा फरायनायखौ जों जोंनाव जोंनिफ्राय बियो जेरै जेरै साख्रि मोनसे फिसा मावनोब्लाबो जोंनि सोलोंथाइनि माबाया सोलोंथाइनि थाखोआ बेसेबां जों बेसेबांसिम फरायनाय बे फोरखौ दिनै सोंङो जोंनिफ्राय बिनिखायनो आंनि नुनायाव आथिखालाव दा जोङो खोब हानायखिनि गोबांखौ फरायथारनांगौ आरो। सासे जेनेबा जोंनि आथिखालनि जुगाव बे बुहुमाव थांना थानो थाखाय गावनि मोनसे मोजां जिउ खुंलांनो थाखाय बेखौ फरायनाया जेनेबा सोलोंथाइखौ लानाया खोब मोजां आरो आंनिबा।
नंगौ नंगौ नोंथां ओरैनो नोंथाङालाय ओमफ्राय बेसेसिम फरायखो बा फरायनानै माबा मोनसे मुलाम्फा मोनबाय नामा नोंथाङा?
औ आंथ' माने दा फरायगासिनोसो दङ।
औ
औ थारमाने फरायनानैथ' गोबां मुलाम्फा मोनो जों जिहेतु जे ओ जेनेबा बुंनो थाङोबा आं कम्पिउटार कम्पिउटार साइन्स इन्जिनियार फरायगासिनो नालाय दा बिनिखाय बिदिनो गोबां माबाफोरखौ आं सोलोंनो हायो आरो बिनिफ्राय जेरै कम्पिउटार आ बोरै खामानि मावो मायो बेफोर गासैखौ आं दिनै सोलोंगासिनो आरो। खोब गोजोननाय मोनदों। गोसोखौ रंजानायबो मोनो बेफोरबायदि जाय जाय बुस्थुफोर जों सिगाङाव मिन मिथियानोमोन बेफोर बोरै बोरै खामानि मावो बेफोरखौ आं दिनै फरायनानै मोनगासिनो दं बिनि थाखाय खोब गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो बेफोरबायदिनो गोबां माखासे मिथिनो मोनि खोथाफोरखौ फोरखौ मिथिनो मोनो जाय खोथाफोरखौ जों सिगाङाव मिथियामोन बुजियामोन बेफोर खोथाफोरखौ जों दा माने बुजियोसै मिथियोसै बोरै खालामबा मा जायो। बेफोर बायदिनो
औ नंगौ नोंथां
औ
ओम फरायनाया माने जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जानानै होयो आरो जेनेबा ओं फरायनायनि अन गायै जोङो फरायाबा माने जों जेबो मुलाम्फाखौनो मोननो थाङा होननानै आं आंबो सानो। जेनेबा नों ससे लामा ससे दाउ बायनोबाबो नोङो ओ गुगोल मेपनि गोनांथि जायोना आजिखालि
औ
फोरखौ नोङो फरायाबा बोरै नायनो रोंगोन
औ नंगौ
बेनो आरो
औ नोंथाङा
ओं
नोंथाङा ओरैनो माबा मा होनो डिग्रि कमप्लिट खालामबाय होनदों बिनि उनाव माबाबाफोर फरायबावनो सानदों नामा?
औ आङो दायोथ' जेबो बिदिनो फरायनायखौ आङो दोनथ'नानै नै बोसोरानो जाबाय दोनथ'बाय ओमफफ्राय आङो माने सानदोंमोन आरो एम ए फोर लानानै बा आ इदिन फि एस डि फोर खालामगोन बेफोरदि सानोममोन आरो ओमफ्राय माखासे बेफोरबायदि प्रब्लेमनि थाखाय आङो माबानो हायासै खालामासै फरायफिनासै
औ औ ज बुं बुंनो थाङोब्ला मानसिनि जिउआव फरायनाया जोबनानै थाङा नङा होमब्ला नोंथां।
ओं जोबनानै थाङा होसो नोङो सुलग समावबो नोङो ओ आगान सुरनो होनबाथाय आगान सुरनो हायो जुरि जेननो होनबाथाय जुरि जेननो हायो आरो आरो नोंथाङा माबा हबावगोन
नोंथाङा माबाफोर सोंनांगौ दंबा सो सोंनो हागोन नामा
औ नोंथाङा दायो बर' गामियावनो थायो बा गामि ना नोगोराव थायो दायो
आं गामियावनो थायो
औ होमबाथ' खाथि खालायावथ' बर' फोरोंगिरिफोरानो बा फरायसालिफोरानो दं बे
औ बर' बर'जों लोगोसे इंलिस मिडियामबो दङसै
ए ओं ओं ओमफायो
जेनेबा सिगांनि समावलाय फ्राय बागैनो बांसिनानो बर' मिडि मिदियाममोन खिन्थु आथिखालनि जुगाव दा माने गोबां बिदिनो प्राइभेट प्राइभेट फरायसालिफ्रा इंलिस मिडियाम हिसाबै खुलिबाय दा बिदिनो खोब दङसै आरो औ
ओमफ्राय खाथि खालायाव होनबा फरायसालिफोरा जौगानायैनो दंना ना माबा मोनसे जौगाहोबावनांगौ होननानै नोंथाङा सानो बर' बर' मिडियाम फरायसालिखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव
आं जोंनि ओनसोलावथ' आंनि नुनायाव सिगांनि ओमफ्राय दासिमहालागै गोबां जौगाया नङा जौगाबोबाय ओ जेरै सिगांनि समाव जों फरायनाय सम सम समाव इसिग्राब फरायसालिफ्राबो मोजां नङामोन खिन्थु दानि समाव बिदिनो सरकारिबाबो बा भेन्सार स्कुलब भेन्सार स्कुलफोरबाबो दिनै
मोजां खोनायासै नोंथां नों
औ खोनादोंना नोंथां हेल'
अ मोजां खोनायासै होनदों
औ खोनाबायना नोंथां
खोनायासैनो हेल'
औ खोनाबायना नोंथां
अ खोनादो दे
माने आं बुंदोंमोन आरो जेनेबा सिगांनिफ्राय दासिमहालागै जौगाया नङा जौगाबाय खोबानो जेरै भेन्सार स्कुलफोरबाबो गभरमेन्टफोरबाबो सिगाङाव इसिग्राब मोजां अबस्थायाव गैयामोन खिन्थु दा आथिखालनि जुगाव नायनो थाङोब्ला खोब मोजां मोजां जाबोबाय जेरै उम फरायसालिनि जि न'टच ओ माबाफोर बिल्डिंफोर बेफोरो खोब बमोजां मोजां जाबोबाय बिनिखायनो आं बिनिखायनो आंनि नुनायाव सिगांनिफ्राय खोब जौगानाय खौ आं नुनो मोनदों आरो जोंनि
औ
खोनादों ना नोंथां
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो औ औ माने जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो होनदों खोनादों दा औे। हेलौ।
औ खोनादों खोनायाखै। औ खोनाबाय दासिनो।
ओं माने जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो होनदों आरो ओ बर' इस्कुलफोराव खोब बांसिनानो इंलिस मिडियामनिख्रुइ बर' स्कुलफोरखौ बारा जौगानायखौ नुवा आरो इंलिस मिडियामा प्राइभेट हिसाबै ओ बांसिनानो एसे ओ बिल्डिं बा मोजां फेसिलिटिफोरखौ जों नुयोबा ड्रेस गाननायफोरखौबो मोजांसिन बा स्टेेनडार्ड सिम जों नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनि खौ माने गाननाय जोमनायनिफ्राय बा द्रेस द्रेस फोरानो जा बा एसे ओ इस्कुलफोरखौनो जौगानायखौनो होन बा क्लास रुम फोरखौनो होन एसे फांखाफोरनि बेब'स्था थाया आरो जोंनियाव। फेननि लाइटनि बेफोरबायदि बेबस्था गैयाबा। गाननाय सेन ओमफायो भेनसारसो नालाय मा होनो मास्टारफोरखौबो एसेबां जौगानाय नुवाखै आरो जेनेबा दासिमबो साइकेलजोंनो ओ सालायनानै साइकेलजोंनो थांनानै फोरोंहैनायखौ जोङो नुयो आरो।
औ औ औ।
ए बिदिब्ला होमबालाय ओ समाबो जाबाय बेखिनिखौ नो दोनथ'नोसै नामा रायलायनायखौ नोंथां।
औ जायो नोंथां दे। बिदिब्ला
औ